हेल'
जाबाय दा
खोनाबाय ओमफ्राय नयसा नै बेकग्राउड नयसा
बेकग्राउड नइसा बोरैबा खोनाजोबबायलै नोंना हेलौ
हेलौ
उ खोनाबाय एबार
जाबाय दा
उम
ओमफ्राय जोंना बोरै बोरैमोनलाय पारा
पेपाराथ' बयबो जाबाय बिदिनो एबार ग्रेजुवेसन जोबबा मा
जोंना जोंना एबाराव पेफारा मोनबैसो जागोन मो एबारथ' ओ फिफसेम मोनगोन ना खेबसेमाव बेसेबां फैबार थागोन मोनब्रै थागोन होनदोंना मोनब्रै
उम पेफाराथ' पेफार जसिगोन एबार ग्रेजुवेसन जोबबा एसे खामायनायनिजों खायदा लानांसिगोन नङाबा ज
खामायनांसिगोन बिजनेस स्टार्ट एसेबाबो फिसा एसेबाबो जेन'बा जोङो दा कमप्लिट जानानै मोनसे फिसासा खामानि नागिरनांगोन जेखुन जाया खामानि ओ फैसा मोननाय आरो मान्थलि जेन'बा टेन थावजेन फिफटिन थावजेनसो मोननाय
गावनि इनका गावनि नांगौखौ सुफुंनो हानाय
औ मानि सेल्फ इमप्लयि जागोरदो बेनिफ्राय ओ एसे खामायनानैहाय सेभिंस खालामनानै उनावहाय बिजनेस स्टार्ट खालामनो हायो उनाव फैसाखौ इनभे खालाम हाबाय बुथुमनानै
साख्रिफोर होगोन फिसा फिसै होनबासो जासिगोन मोनफ्लांबायोबा
ओंखायनो ग्रेजुवेट कमप्लिथ ग्रेजुवेट खौ आराम मोजां पारसेन लानानै कमप्लिट खालामथारनांगौ
औ
होमबासो खामानिया जागोन जोंना
गासिबो दाम जाजोबबाय आजिखालि
खामानि मोननांगौवा मुस्किलसै गोब्राबसै
कम्पिटिट'रस बिराद जाबाय
बारायगासिनो ना खम जाबाय आनइमप्लयमेना
एकदम माबाजोबनानै दङ अकुपाय खालामजोबनानै दं कान्ट्रिखौ आनइमप्लयमेनासो बांसिन इमप्लयमेननिफ्राय
आ
ओंखायनो जेरैखि जायाबाबो एबाराव
खायदा लानांसिगोन
दे
ए